हेलौ औ औ नोंथां गोजोन फुंबिलि नोंथां
दा ओमफ्राय नोंथां आंनाव कल हरनायनि आन्दाव माबाफोर दंमोन नामा नोंथां
औ नोंथां आं नोंनाव बे खौनो सोंनो नागिरदोंमोन दि जोंहा बिफां गायनाया जोंनि थाखाय मा मुलाम्फा लाबोयो आरो बिफांखौ दानफ्लायोबा जोंहा मा खहा जायो बेनि बारै नोंथांनाव सोंनो नागिरदों नोंथाङा बिदिब्ला आंनो बिफां गायोब्ला जोंहा मा मुलाम्फा मोनो बिनि बारै फोरमायनो हागोन ना
अ हागोन नोंथां अब्ला नोंथाङा खोनासंदो उम बिफाङाथ जोंनि ओ बुहुमाव थानाय बा जोंनि मिथिंगायाव थानाय मोनसे ओरै बेबादि ओ जोंनि नांगौखौ सुफुंग्रा मोनसे ओ बेसाद जाय बिफां लाइफां गैयाबा जों बे बुहुमाव थांना थानो हानायनि ओ गोहो बा गोहोखौबो जों मोननाय नङा मानो होनना बुङोब्ला बिफां लाइफाङासो जों खौ गोदोनिफ्रायनो ओ अन्थाइ मुगानिफ्रायनो जोंखौ बासायबोनानै दं जेरै जों अन्थाइ मुगानिफ्राय जों मोरै बासायबायदोंब्ला गोदो अन्थाइ मुगायाव उम सुबुंफ्रा जि जोम गैयियाव दंफांनि बा बिफांनि बिगुर बा बिलाइ बा फिथाइ सामथाइफोरखौ जानानै थादोंमोन आरो दंफांनिनो माखासे उम दंफांनिनो माखासे हाथियार बारनानै बिथांमोना मैहुर खालामनाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव मा खालामो बिसोर जेनबा बिफांनि दनदरफ्रावनो थादोंमोन आरो बिफांनि ओ जेनेबा हाग्राबारियावनो बिथांमोनहा हाग्रा बारियावनो मा खालामो बिथांमोना मैहुर खालामनानै गावसोरनि जिउखौ खुंबोदोंमोन दा बेबायदियैनो बिफाङा गोदोनिफ्रायनो दासिम अन्थाइ मुगानिफ्रायनो नै दासिम सनानि मुगासिम ओरैबायदि ओ जोंखौ हेफाजाब होबोदों जे जों बेखौ नेवसिनो हाया दा आथिखालाव जेनेबा जोङो माखासे फरायनायनि गेजेरजों बा बिगियाननि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय जे अक्सिजेन जोंनो औ बिफां लाइफांया जोंनो अक्सिजेन हगारो आरो जों हगारनाय कार्बनडाय अक्साइडखौ बोना लायो दा बेखौबो जों गोदोनि समावथ मोनथि यामोन नाथाय आथिखालाव सोलोंथाइनि उनाव सोलोंथाइ लानायनि उनावाबो माखासे बिगियानगिरिफोर ओंखारनायनि उनाव जों बेखौ मिथिनो मोनबाय दे जोङो बिफांनिफ्राय उम अक्सिजेन मोनो आरो जोंनि कार्बन डाइअक्साइदखौ बोना लायो दा जोङो हां बोनायाव अक्सिजेन लायो जों बेखौ बिफांनिफ्राय मोनो बे सैथो आरो जों जे हांखौ हगारो बेखौ बिफां लाइफांफोरा बोना लायो दा बेजों मोनसे जोबोद गोरा सोमोन्दो जाबाय जे जों मानसि दुमसि बिफां लाइफाङा उम थैनो हागौ आरो बिफां लाइफां गैयाबाबो जों मानसि माहारिफ्रा थैनो हागौ बा जिब जुनारफ्रा थैनो हागौ दा बेनिखायनो जोङो हानाय सेबां बिफां लाइफां मानो होनना बुङोब्ला जों बिदिनो बिफां मोजां खालामो आरो उम दंबावो जोंहा जेनेबा बिफां लाइफाङा जोङो जोंनि हा खुरखानाय बेखौबो मदद खालामो हा खुरखानायखौ होबथाय यो आरो जेनबा आगोलाव दै जिङाव हाफोरा दैफोरजों खुरखालांजाजोबो मानो होनना बुङोब्ला बे जि जिंङाव ओ जेब्ला दैया सौवओ अब्ला बे दैयाव जेबो ओ होबथाग्रा बुस्थु गैया नालाय मा जायो बे दैया खेनसेनो हाफोरखौ गिसिलांजोबनो हायो दा आरो बेयाव बिफां लाइफां थायोब्ला बिफां लाइफांनि रोदाफ्रा हाफोरखौ बोगथाबना लायो जायनि गेजेराव मा जायो हा खुखानाया खमायो आरो आरो दंबावो जेनेबा जोंहा बिफां लाइफाङा जोंनो साया साख्लुम होयो दाथ' गोलोम बोथोर गोलोम बोथोर बोथोराव मा जायो जिब जुनार मानसि दुमसि दावउसिन दाउला गासिबो गरमनि थाखायनो मा जायो सायख्लुमनो नागिरो दा जों बिफां लाइफां गैयाब्ला जों सायख्लुमखौ बहा मोनगोन बेनिखायनो जोङो आरो सिलाव दा माखादों ओ गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा बांसिनानो जेनेबा ओंखामफोर जाखांनायनायनि उनाव साया सायख्लुमाव ज' अ जिरायनानै खोथा बाथ्रा साव ओ बेबायदिनो सिंआव थानो हाया नालाय जेनेबा गरम नोङ फांखा मालाय बेसेबां होनानै थानो दा बेनि थाखायनो मा बिफां लाइफां जिङिव बबेबा लामा सिंआव बबेबा बोथोर जाव मोसौनाय मा खालामो बिफां सायाव जिरांनानै थायो। जों मानसियाल' थाया जिब जुनाराबो बिदिनो बिफां लाइफांनि साया नागिरनानै थायो दा बेयो मोनसे आरो जोंनि थाखाय मोजां बिफां लाइफाङा जोंनो साया सायख्लुुम होयो। आरो मा खालामबावो जोंङो बिफां लाइफांजों जोङो गोबां मुवा बेसाद बानायना लानो हायो आथिखालाव उम नुनो मोनबाय जोंङो कलकारकानायाव माखसे ओ मुवा बेसादफोर जायफोर ओ जोंनि नाजानाय बा माबा जोंनि देहानि थाखाय मोजां नङा जेनेबा जों बांद्राय प्लासटिकआव जिरायबाय थायोब्लाबो बेनि प्लास्टिकनि माखासे ओ रासायनारि मुवाया जोंनि मोदोम बिगुरसिङाव हाबलांनो हागौ आरो बे जोंनि देहायाव हैनो हागौ थिग बेबायदिनो खालाम हायो जों बिफां लाइफां‌ जों ओ रोखोमनि जिरायग्रा बिसिना जों बेफोरखौ बेफोरजों बारना लानो हायो आरो। जोंनो नांगौ बिफा लाइफांफोरखौ उम जायनि थाखाय जोंनि बिफां लाइफां गायनांगौआ जोबोर गोनां आरो बिफां लाइफाङा जोंनि बारहावाखौ सोदांनानै होयो आथिखालावथ' ओ बांद्राय सुबुं अनजिमा थांनायनि जाहोनाव गारि मथर बेफोरबायदि बांबाय जोंनि बारहुंखा सरि जोंनि बारहावायाव मा जाखो? गुबुंले जागासिनो दं बै बारहावा गुबुंले जानाय आथिखालाव बिफां लाइफाङा ओ गोबां मोनब्ला सोदांनो हागौमोन नाथाय आथिखालाव बिफां लाइफां खमनि जाहोन बांद्राय सोदांनो हाला नि जाहोनाव ओ सुबुंफ्रा गोबां रोखोमनि बेमार आजारजों भुगिनांगासिनो दङ। जेरै आ हां लानायनि ओ जेंना आरो गोबां बिदि माखासे जेंना सोमजिदों आरो बावो जेनेबा बिफां लाइफां बिफां लाइफां मा खालामो जोंनि आबाद मावनायाव गोबां मदद होयो मानो होनना बुङोब्ला बिफां लाइफांनि बिफां लाइफाङा माखासे बिगियाननि गेजेरजों जों हम मिथिनो मोनदों जे बिफां लाइफाङा जोंनि बुहुमाव अखा हानायखौ बिबांखौ बां बे दा बेयो सैथो ओ बेसेबां नांगौ रोखोमनि थागोन बेसेबांनो जोङो आबाद फोथोराव नांगौ रोखोमनि हाखौ मोनगोन ओ दैखौ मोनगोन मानो होनना बुङोब्ला आरो आ आथिखालाव जों नुगासिनो जे ओ बांद्राय बिफां लाइफां गैयैनि जाउनाव ओ माखासे समनि समाव बा नांगौ सम दङ जोंना नांगौ रोखोमनि अखां‌ बाखां मोनला ओ नांगौ समाव जोङो सा दौ मोनला दा बेफोरबायदि जानोनि थाखाय जोंनि आबाद मावनायनि माखासे जेंनाखौ जों सजिनायखौ नुनो मोनगासिनो। आरो दंबावो जेनेबा उम जोङो बिफां लाइफांजों आथिखालाव मा खालामो बा मा खालामनो हायो जोङो जोंनि प्लास्टिक मुवाफोर ज मा बानायनाय माखासे मुवा बेसादबो जोङो बिफां लाइफां जोंनि दंफांनि जि माबा जों बानायनो हायो। दा बेबादिनो आरो जोङो बिफां लाइफांखौ गायोब्ला जोङो जोंनि न'आव मा बिफां लाइफांनि आबाद बानायना लानो हायो जेरै रबार बिफां गाम्बारि बिफां बेफोर मोनसे जोबोद बेसेन गोसा बिफांफोर। जों बिनि गेजेरजोंबो जोङो जोंनि जिउ खुंनायाव रांखावरि खामायनो हायो आरो। दा नोंथाङा नोंथांनो ओ जेन'बा बिफां लाइफां गायनायनि माखासे मा फोरमायबाय दा नोंथाङा बिनि सायाव माफोर फोरमायगोन ना नोंथां?
औ नोंथां नोंथाङा बुंनाया सैथोआनो गासिबो। दा नोंथाङा आङो नोंनो फोरमायनो सानदोंदि बिफां लाइफां गायोब्ला जोंहा दा योबा बिफां लाइफांखौ जोंहा खहा खालामोबा जोंहा मा खहा जायो बुुहुमा बिनि बागै आं नोंथांनो फोरमायगोन। नोंथाङा अब्ला खोनासंलांदो जोंहा बिफां लाइफांखौ दानस्राङोब्ला एबा दानफायोबा जोंहा गोबां खहा जायो होननानै मिथिगौ। जोंहा बयबो मिथिखागौ बिफां लाइफां दानफायोबा मा जायो। जोंहा गिबियावनो जायो जाहैबाय जोंहा बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो थांना थानो थाखाय गोनां जानाय बे अक्सिजेन जोंहा बे अक्सिजेनखौ जोंहा बिफां लाइफांनिफ्रायनो मोननो हायो। बिफां लाइफांखौ दानफायोबा जोंहा अक्सिजेना खमायगोन। बिनि थाखाय जोङो बिफां लाइफांखौ दानफायनायखौ खम खालामनांगौ बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा माबोरै हां लानो। जोंनि मानसिनि जिउआव थांनायनि थाखाय गोनांथार मोनसे बारानो जाबाय अक्सिजेन। बे बार जोङो अक्सिजेनखौ मोननो हायो बिफां लाइफांनिफ्राय। जेब्ला बिफां लाइफाङा गाव सान्दुंनिफ्राय आदार दानानै आदार बानायनाय समाव अक्सिजेनखौ हगारो आरो बिफां लाइफाङा कार्बनडाय अकसाइट लानानै आदारखौ बानायो अब्ला जोंहा कार्बन डाइ अक्साइदाबो बिफां लाइफाङा जायो आरो अक्सिजेनखौ बिफां लाइफाङा हगारो। बिनि थाखायनो बिफां लाइफाङा दानफायोब्ला जोंहा बुहुमानो जोबस आंलांगोन बेखौ जों रोखायै मिथिनो मोनो। बेजों लोगोसे बिफां लाइफां गैयैनि थाखाय गासै बुहुमानो मा जालांदों जोंहा लासैनिफ्राय लासै बिदुुंआ बारायबोदों। बे बिदुं बारायबोनायजों लोगोसे जोंहा ग्लबेल वार्मिं होननानै बुङो जायखौ जोङो इंर जियाव बियो जाबोगासिनो दङ। बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा बे बिदुं दुंनाया बारानिफ्राय बारा जायोब्ला जोंहा
ए
मानि मानसिया थाजाथावै मोनसे थासारियाव फैनो हागौ। बे बे बिदुं बांनायखौ होबथानो थाखाय जोंहा मोनसे मावनांगौ खामानियानो जाहैबाय बिफां लाइफां गायनाय। जों बिफां लाइफांखौ गाय गायबाय थायोबासो जोंहा बे बुहुमनाङैनो दुंलाबनाय बेखौ जोङो होबथानो हागोन। बिफां लाइफाङा मोनसे बिफां लाइफांनि मोनसे दानफायनायाव जोंहा गोबां खहा जायो बेखौ आं लासै लासै बुंलांगासिनो थागोन। बिफां लाइफां दानफायोब्ला जोंहा गिबियाव मा जायो जोंहा बिफां लाइफांनि ज मोननो गोनां साया जों बेखौ मोननाय नङा बेजों लोगोसे गोबां मिथिंगानि मा होनो बेखौ मिथिंगानि मोनसे जाथाय बे बिफां लाइफांनि गेजेरजोंनो जोंहा दानफायनायनि गेजेरजों जोंहा जादों। जेरै जोंहा बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा हा खुरखानाय हा गिसिखानाय बेयो जायो बिफां लाइफांखौ जोङो दानफायोबा जोंहा। हाया लासैनो गिसिखानानै जोंहा मोनसे गाज्रि हाया गाज्रि थासारियाव फैयो। बेजों लोगोसे बिफां लाइफां दानफायोबा जोंनि जेनाखि जोङो मोननो गोनां दै बेयो जोंहा बे दैया जों जे जे लोंग्रा दै बेयो जोङो गोथौनिफ्राय गोथौआव थांगासिनो दङ जोङो बिफां लाइफां बिफां दानफायोबा जोङो बे दैया जोंनि हा सिङाव बेसेबबा गोथौआव थांगासिनो दङ बिफां लाइफां दानफायनायनि थाखाय बे मोनसे गिदिर खहा जोंनि थाखाय बिफां लाइफां दानफायोब्ला बे जायो। बेजों लोगोसे हा खुरखानाय बेखौनो आं बुंखाबाय बेनि उनाव जाहैबाय जोंहा कार्बनडाइ अक्साइड बे बांनाय बिफां जेसेबांनो बिफां लाइफां दान बेजों जोंहा कार्बनडाइन अक्साइदआ बांलांगासिनो बांलांगोन बिनि थाखाय बिनि थाखायनो जोंहा कार्बन डाइ अक्साइद बांलायनायनि जोंहा जोंहा जि मोनसे आल्ट्रा भायलेट लेयार बियो जोंहा खहा जायो बे कार्बनडाइ अक्साइड बांनायनि थाखाय बे आल्ट्रा भायलेट बे रेसआ जोंहा बुहुमनि बिखुङाव जेबो होबथानाय गैयाबा बे डाइरेक्ट जोंनि बुहुमाव गोलैबोया जोंहा गोबां बेराम सोमजिनो हागौ बिगुरनि बेराम केन्सार बायदिफोरा जों बे आल्ट्राभायलेट रेसनिफ्राय फैनानै जोंखौ खहा खालामो बिनि थाखायनो जोङो जेसेबां हागौ बिफां लाइफांखौ गायनांगौ। आरो बिफां लाइफां बिफां दानफायोब्ला जोंहा मा जायो। बिफां लाइफां दानफायोबा जोंहा मा जायोओ
बुं दे नोंथां
औ औ जोंहा बिफां लाइफां दानफायोब्ला जोंहा माखासे जोंनि जोंनि बुहुमाव थानाय जेनेबा डाइभारसिटि होनो जोङो जेरै जों बुहुमाव गासिबो जिब जुनार मानसि दुमसि जोङो थांनानै बांसिन दाउला थांनानै जायो बेयाव जोबोद गोहोम खोलैयो माने बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंहा माने जोंनि थांनानै थानाय मोनसे खान्थि बियो गोबां गोहोमाव गो ग्लैयो जोंहा जेरैहाय बिफां लाइफां गैयैनि थाखाय जोंहा गोबां जिब जुनार दाउसिन दाउला बे जोबस्रांनो हमदों बेजों बे थांनानै थानाय मोनसे खान्थियाव जोंहा बे गासैबो गोनां बिफां लाइफां निफ्राय लानानै जिब जुनार दाउसिन दाउला बेखौबो गोनां जायो बे गैयाबा जोंहा मोनसे जोबोद उसुबिदायाव फैगोनदि जोङो बेखौ जों माने मानसि गोजाल' थांनानै थानांगौआ बियो बुहुमाव गोरलै नङा। बिनि थाखायनो गासैबो बिथिंनिफ्रायनो जोङो